औ खोनादोंना नोंथा?
औ खोनादों दे।
औ नोंथां एबार जोङो माबा ओम बर' हारिनि सुबुंफोरनि गामिफोरनि बागै सावरायनि माने बर' सुबुंफोरा गामिफोराव माबोरै थायो जायो बेफोरनि सोमोन्दै थानाय स्टाइलफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां? औ नोंथां। माने बर' सुबुंफोरा जेनेबा गामिफोराव माबोरैहाय थायो जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे नोंनि नोंथांनि मोनदांथियाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ। जोङो बर'फोराथ' गामियाव थानाय हिसाबै अ। गामिनि थासारिजों गोरोबनानै थानो गोनां जायो। जेरै जोंहा गामियाव समाज थायो। जे। समाजनि नेमखान्थि बायदि सोलिनो गोनां जायो जोङो। जोङो समाजाव था थानानै जोङो समाजनि बेरेखा खामानि मावनो हाया जेब्लायबो।
हौ।
ओयो समाजावहाय ओयो जोंहा माखासे दाखानानै होनाय नेम खान्थि फोर थायो बेफोरबायदि जोङो सोलिनांगौ जायो आरो सोलिलांनांगौ जायो उ-उम। जेरै जोङो गामियावथ' ओ गामियाव माबायदि सागोन दां गामिया जोङो दंफां लाइफांजों बुंनाय सोरगिदिं बिनि गेजेर बेयाव न दाव अमाजों रायजोजा जानाय सामफ्रोमबो आबाद मावनाय नै बेबायदिनो दैज्लां समाव ओ माइ गायनानै आरोहाय मेसें सम माव मैगं थाइगं गायनानै सि बेफोरखौ फाननानै थाइसे थाइनै रां मोननाय बेफोरजोंनो जोङो माने बर'फोरा गामियाव थानानै रायजो खुङो आरो।
थारैनो औ बिदिनो माने बर' बर'फोर होनबाथ' माने गामि बा गामिया बर'फोरनि गामियावथ' गोबां दं माने रायजो समाजफोराबो गुबुन गुबुन आल जायो। नोंथांमोननि समाजा गुबुन जागोन जोंनिया गुबुन जागोन माने बेवहाय नेमखान्थि बायदि थायो नालाय समाजावबो गावबा गाव दानानै लानाय जेरैहाय गिबियावनो बुंसै आङो मेल मिथिं जाबा बा खामानिफोर मावनाय जायोबा समाजफोराव बेबायदिनो फाइनफोर थाङा थाङा बाथाय फाइन दाननाय मानाय उहुम बेबायदि था थायो आरो बिदिनो आरो बर' सुबुंफोराथ' आरो बिदिनो गामि हिसाबै बिबायदिनो दंफां लाइफां औवा बायदि दैमा दैसा बिद बिदिनो जिं जिंफोराव थानानै संसार जाबोगासिनो गासिबो बेलायावबो दैमा दैसा थाया सोरनिबा सोरनिबा गामिफोराव माने दैमा दैसा दं। हाजो खाथि दं। सोमखोर समायना बेबायदिजोंनो संसार जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथां
औ औ दा
हाबा बर'फोरनि आरो औ दा बुं
औ बेबायदिनो जोङो गामियाव थानाय हिसाबै जोङो गामिनि माखासे रुलफोरखौ मानिनानै सोलियो जेरै जोङो हाबा--' फोर जायोब्ला जों गा गामि नाङैनो माने मोनसे हाबाखौ खुंफुंनो थाखाय जोंङो गामियावनो ज'यै रायज्लायनानै सावरायनानै माने मोनसे बे हाबाखौ खुङो आरो खुंफुङो दा बेवहाय जोङो ओ गामियावनो गावबुरा थायो बयनिबो गामियाव गावबुरा थायो दा बेनि हिसाबै जोङो औ बेनि हिसाबै जोङो खामानिखौ मावलाङो बियो जा थिनो बा बिनि गरन्थ' लानाय बायदि जों माने हाबाफोरखौ मावलाङो आरो आरो आफादगिरि आफादगिरि थायो गामियावहाय जोङो गामिखौ गामि गंसे सालायनायाथ' जोंहा एसेबां गोरलै नङा नालाय
औ
बेखायनो माने जोंहा गाहाय सुबुंफोरनि बोसोन बायदि बा खोथा बायदि जों सोलिनांगौ जायो जोङो हाबा फोर खुंनो थाखाय आरो मानसि सासे थैयोब्ला जों बेखौ बोगारनो थाखाय गामनि नि हेफाजाब जायो जोंङो बेबायदियैनो माने गोरोबलायनानै सुबुंफोरा
औ
ओ खामानिफोरखौ सुफुंलायनानै लायो आरो गावबा गावनि जेंनाफोरखौबो औ न खर गंसेयाव माबाफोर जेंना जायोब्ला बुलाय सुलाय जायोब्ला जोङो गामियावनो रायज्लायनानै सावरायलाय होनलायनानै दायफोरखौ बिजिरो। नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां, बेबायदिनो आरो बर' गामि होनबाथ' आरो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद मावनाय बा दैज्लां बोथोराव जानाय जिंखा, खांख्रिखला, लेस्रा बायदि मेगं थाइगं फोरखौबो माने आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव गरफा गरनै रांखावरिखौ सुफुंनो थाखाय फाननानैबो माने आबाद मावबोनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आरो मेसेंनि समावबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं लाइ लाफा जेरैहाय बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै गरफा गरनै खरसा दिहुननानै न'खर संसार सालायबोयो आरो।
औ औ औ दा जोङो गामियाव थानाय हिसाबैथ' जोंहा गोबां गुवार जायगा थाखायो बेयाव बेवहायनो जोंङो मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनो हाबाय नङा होमबा?
औ औ औ।
बेबायदिनो जोंहाथ रांनि आंखाल जायो बे खौरांनि थाइसे थाइनै हानायखिनिखौ सुफुंनो थाखाय जोङो मैगंफोरखौ फाननानै माने बेजोंनो सोलियो आरो
औ बेबायदिनो जेनेबा गामि बर' गामि बा गामिफोरा माने एसे मिथिंगायारि समायनाखौबो नुनो मोनो आरो गामियाव। बिफां लाइफां सोमखोर समायना बैसागो बोथोर समाव अखा हानायजों बिलाइ दंफांनि बिलाइ गोरलै खिलिनायजों समायखांनाय नुयो आरो।
औ समायखाङो।
औ औ बेबायदिनो माने संसार जाबोयो आरो।
औ माने औ। गामिनि थासारि होनोब्ला जोंहा गोग्गो नङा जोब गोग्गो जायो जोङो आबहावानि बिथिंनिफ्राय निफ्राय लानानै नायोब्ला गोबां गोगो जोङो बेयावहाय दाखोर दालाफोर गारनाय बेफोरबायदि टाउन सोहोरनि बायदि नङा था बैफोरनि एसे खम जायो। आरो जोंहा बोथोरफोरा एसे गुसुसिन जायो। गारि मथर खारनाया खम जायो नालाय बेनि थाखाय मोजांसिन जायो आरो गामियाव जोङो नांगौबायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो गामियावनो माने बयनिबो सोरनिफ्रायबा खांथिंनानैबाबो जोङो सोलिनो हायो। गामियाव उन ज ग बेजों माबा मोनसे मुवा गैयाब्ला जोङो न खाथि बिनि सेराव थांनानै बेनाव बिहैनो हायो। थाव गैया बानलु गैया माब्लाबा जोङो ओ बेबायदिनो माइरं गैयाबाबो जोंहा न खाथिनि सेराव थानाय न सोरनावबा न'खरसेनाव बि सोलिनो हायो। औ।
बेबायदिनो गामियाव जेनेबा जिखिनि नांगो फ्राय गासिखौबो मोनफ्राम जुबोआनो बेबायदिनो दिंखिया मैगं हाग्रानि मैगंफोरखौ गोबां रोखोमनि खानानै जानो मोनो। फ्रेस मैगं नोङा होमबा नोंथां नोगोर सोहोरावथ' जोंनि गाव एलियाफोरनिफ्रायसो थांनानै माने गोबाव जों मैगं थाइगं बा जि बुस्थु थाङो बेफोरखौ माने गोबावजोंसो मोनहैनाय जायो नोगोर सोहोराव। गामिनि बायदि बिसोरो माने मोजां गोगो फ्रेस फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगं मोनजा मोन जाया आरो
मोनजाया औ दा बेफोरनो जोंहा गामियाव थानायनि मुलाम्फाया नङा होमबा?
औ नोंगौ। गामियाव आरो बेबायदिनो समाज मोनसेयाव गासिबजोंबो मोखां नुलायलायनानै अनलायनानै माने मिलायलायनानै संसार जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंगौ।
औ था
दा जोङो फोरबोफोर फैगोन
औ।
फोरबो होनाय जों बेफोर समाव बयजोंबो गोरोबलायनानै जोङो फोरबोफोरखौ खुङो। जोङो माइ दै गायथ' माइ गै गायनायफोरावबो जोङो गायथ'लायहैयो। दिनै जोंनाव गायनानै समफोरहाय नङाबा गाबोनहाय नोंसोरनि न'खराव गायहैनाय बेफोरबायदि माने जों अनलायनानै गामिनि गामि ओनसोलाव माने जोङो रायजो जायो आरो। आथिखालावबो बेफोरबायदि बदल गायनाय हुदाफोरा दङ। औ औ सोरहानावबा हाल एव थ' हैलाय लायनायाबो सोरहाबा खामानिखौ मावफुंजोबनो हायाब्ला मावनाय आरो सावरि जानायाथ' एसे खम जाबाय थेवब्लाबो दङ एसे एनैया जेनेबा दिनै बेफोरबाय दि खामानिखौ मावदो जोंहानाव दा मोनायाव ज'यै ओंखाम जानोसै बेफोरबायदि रायज्लाय होनज्लाय जोङो माने ओ खामानिखौ मावफु
मावो औ दाबो दं गामि गामि बेबायदिनो माइ गायनायफोरावबो बदल थांलायनाय सावरि जालायनाय बेबायदिखौ नुनो मोनसै दाबो आथिखालावबो बेबायदिनो बेबायदि दिनो जायनाव गिबियाव गायग्रोगोन बिनाव गुबुन न'खरसेना गायग्रोसिगोन आरो जेब्ला बिनाव गायखांनानै आरो बै न'खरसेनाव जेब्ला गायो अब्ला बिनाव बि बदल हैलायनाय बेबायदि माइ गायनाय बा आबाद मावनाय बायदिफ्रावबो एसे हेफाजाब होलायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंना बे गामियाव थानानै बे समाज मोनसेयाव थानानै माने गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै अनलायनानै संसार जानाया जोंनि गामियाव थानायनि मोनसे मुलाम्फा आरो
औ औ नंगौ जेरैबायदि आ आरोबाव जोङो गामि मोनसेयावहाय माबा मोनसे दाय मावोब्ला सोरबा औ बुं खोनायाखै नोंथां
खोनायाखैमोन
औ दासो खोनादों
औ नोंथाङा गामियै ओनसोलाव थानानै माबायदि नाङो।
औ आंथ' गामियाव थानानै जोबोद मोजां मोनो गामियावनो जेहुतु आं जोनोम जादों गामियाव थानानैनो मोजां मोनो गामियाव गासै नांनाय मुवा बेसादखौ जोङो मोनो दैनिफ्राय लानानै जोङो गासैखौबो जोङो फ्रि आवनोबा जोङो बेसेन नाङाजासे न'आवनो मोनो। दे नों सहर हराव थाङोब्ला दैफोराबो गोग्गो नङा। दैफोरनिबो जोंहा उस सुबिदा जायो। जों न'फोराव थानानै मोजां मोनो। जोङो आरोहाय ननि बारि बागानाव जोङो खानानै फ्रेस मैगं खानानै संनानै जायो आरो जोंनि देहाफोराबो ओ गोग्गो थायो बेबायदियाव ओ दाउ अमा फि नायाबो हायो जोङो फोथाराव जोंहा फोथार थाखायो नखाथियावनो बेफोरबायदियाव जोङो बोरमा फोर फिसिनानै जोङो दुब्लियाव हैनानै जोङो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो
औ बेबायदिनो गामियाव थानानै माने दाउ अमा बोरमा बायदि फिनानै थायफा थायनै खरसाखौ दिहुननानैबो लानो हायो आरोना
औ औ
बेबायदिनो आरो गामियाव गामियाव थानानै उम गामियाव थानानै मोजां खामानि बा गोलोमगार होनानै देहाफोराबो एसे जोंना गोग्गोयै थायो आरो
औ औ जोङो नआवहाय माबा मोन जे मैगंफोर गैयाब्ला जोङो दुब्लिफोराव बारिफोराव थांनानै खालाबायबानो हाग्रानि मैगंफोरखौ जों खालाबायबानो खालाबायनानै जानो हायो दा बेफोरनि जोंहा जेबो उसुबिदा जाया आरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेबायदि गामि थासारियाव थानानै जों औ नाबो जोङो फुख्रिफोर थायो जोंहा नाफोर फिसिनानै जों फुख्रियावनो ना हमनानै जानो हायो गावबा गावनो जोंहा बायलायनांला दाउफोरखौबो जोङो नआवनो फिसिनानै नआवनो बुथारनानै जानो हाबाय लकेल दाउफोरखौ
नोंथां अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां